औ हेल'
औ खोनादोंना आदा?
औ खोनादो खोनादो।
औ औ औ होमब्ला जोङो ओ आंङो जिरायना दङ दा
अ जोंहा दिनै फरायनाय बा बिजाबनि सायाव जों सावरायगोन। ना
औ औ औ जागोन आदा जागोन।
औ दे। बिदिब्ला जों जागायनोसै ना?
औ औ जागाय जागोन आदा।
औ जोंहा मा होनो बिजाब होनोब्ला जोङो जों बिजाब फरायबा माखासे बिजाबनिफ्राय जोङो गियानैै गियानखौ जों बुथुमनानै लानो हायो आ जों बिजाबखौ मा होनो उन्दै निफ्राय जुदि जों मोजाङै सोलों है लायोब्ला जोङो सारफोरनि बुंनायखौ जों खोनासंनानै जों फरायोब्लाथाय जोङो माखासे आ रोंनो गोनांफोरखौ जों रोङो जुदि जोङो ओ मोजाङै फरायालासे नो जोङो उदाङै थायोब्लाथ' जोङों सोंथाइनि फारसे बा मोजाङै जोङो रोंनाय नङा जोङो माबे जायगायाव मा जादो बेफोरखौबो जोङो जुदि जों फरायनानै जोङो मिथियाब्ला जुदि जों माबेबा जायगायाव माबा मोनसे जादोंब्ला जों बेखौ जों मिथिनाय नङा मि थिनाय मोननाय नङा आरो जों जुदि फरायनो रोङाबाथ' फरायनो रोङाबाथ' जुदि जों अबे स्कु अबे जायगायाव मा जादो जुदि जोङो माबा मोनसे सोरबा नोंखौ फरायनो होयोब्लाथाय बेयो मा जादो दै फंबाय इदि होननानै जुदि जोङो सोरबा सासे सुबुङा खोन्थायोब्ला बे जोङो फरायनो हाना खोन्थानांगोन जुदि जोङो फरायनो रो ङाबा जायो जोङो मा जामारदो बेखौ जोङो जोंबो मिथिनाय नङा आरो बियो मानो थाखाय फरायनो होमारदोंमोन बा बिबा मा जादोंमोन जों गोसो सिङाव सानसिगोन आरो आ आं फरायनो रोंनायब्लाय बिनो फरायना होनानै खोन्थानो हागौमोन दा आंथ' फरायनो रोंदियासै बिदि होनना सानगौमोन आरो ना फंबाय।
औ औ औ औ बिबायदिनो सान
दा ओरैनो दङोबा न'आव।
औ ओरैनो दङ
औ ओमफाय ओंखामफोर जाबाय सानजौफुनि?
सानजौफुनि ओंखाम जाथ'आखैदा फुंनिखौ जाबाय। फुङाव फुङावथ' जोंहा ओरैनो ओ खुगनि बानायदोंमोन माने मटर आलु दालि बिदि खालामनानै भाजि बानायना जादोंमोन आरो औ आं रुमाव दङ आदा औ औ
खौ नोङो बुंनानै फोरमायदो फंबाय।
अ अ जोङो फरायनाय होनना बुङोबाथ' ओरैनो जोङो सोलोंथाइ होननानै जोंङो मिथिखायो गासैबो। जेहेथु मानसिया जिउआव थांना थानो थाखाय जो गोबां खामानि खौ मावनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा उदैफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे न'खरखौ जुदि जों सामलायनो गोनांब्ला जों गोबां खामानि मावनांगौ जायो आरो उदैनि थाखै सासे मानसिया जेब्ला जोनोम जायो अब्ला उदैखौ जाहाथे ओ जानो थाखाय गासैनोबो आदारफोरखौ नांगौ जाखायो जहेथु बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जों बुथुमनानै मोनो जेराव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनाय आरो आबाद मावनाय बेफोरबाय दिनि गेजेरजों जों जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा बुहुमाव गोबां खामानिफोर थायो जायखौ जोङो ओ सोलोंना लानो गोनां जायो जों बे बेखौनो सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो। जों औ जों जुदि बेफोरखौ जों जुदि ओ मोजाङै फरायाब्ला आरो बेफोर खौ जोङो सोलोंनानै लायाब्ला जों जिउआव थांनानै थानाया जोबोर गोब्राब। दिनैनि समाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ फरायनायनि गेजेरजों जोङो गो गोबां दावगानो हादों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां खायसे गोजान गोजान जायगानि बाथ्राफोरखौ जोङो गोदो गोदायनि समाव जेब्बो मिथिनो मोनामोन जेराव जाय मानसिया बिजाब फरायनो रोङा आरो लेखा फरायनो रोङा बिसोर माने गुबुन जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथियामोन। मिथियोब्ला खालि गावनि थानाय जायगाखौल' मिथिगौमोन जे माबायदि जानांगौ माबायदिहाय मिथिंगानि खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नांगौ दिनै अखा फैयो बारहुंखा फैयो जायफोरनिफ्राय जोङो न' बां लुनानै सरासनस्रायै मानसिफ्रा थानानै जिउ जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आदा औ औ औ फ्राय आदाया मा बुंगोन ना
औ औ आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंबावगोन फंबाय मा होनो जोङो जुदि जों अबेबा दाबसे जायगायाव जों थाङोब्ला जुदि जोङो उम जुदि जोङो मुंनि जायगाखौ जोङो मिथियो अब्लाबो जों बै जायगासिम जुदि मोनहैनानै जुदि मा जायगा बेखौ जों फरा थांनो रोङाब्ला जोङो जुदि फरायनो रोङाब्ला जायगाया बिनोमोन होननानै जों मिथिखागौ अब्लाबो जुदि नामखौ जोङो जुदि फरायखांनो रोङाब्ला जुदि फरायलासिनो थायो ब्ला जुदि बै जायगा खो मिथियाबा जोङो माने बे माबा जायगानिफ्राय जों गिदिं नानै फैफिननो गोनां जा गौ आरो जा-जायो माने मालाबा समाव माने जुदि जों फरायनो रोङाबा जुदि जोंखौ फरायखांनो रोङाबा जुदि जोङो सोरबा सासे गोरों फरायै फरायनानै फरायनायखौ जों लाङोब्ला। बै जायगाखौ जों मिथि गोन नाथाय जोङो हारसिङै जुदि थाङोब्ला जुदि जों नोङो नामखौ मिथिगौ अब्लाबो बै जायगानि जों थांनानै नों बे जाय खाथियावनो दङ जायखि जाया नोंनि थांनाय जायगाया जुदि जों बेखौ फरायनो रोङाब्लाथाय जोङो माने आन्दायगोन आरो माबा मोनसे जायगायाव। थाङोब्लाथाय जोङो बेनिखायनो आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन फंबाय माने जोङो फरानाय गोनांथार फरायनायनि गेजेरजों माखासे मिथियै बाथ्राखौबो मिथि थि नङा होमबा फंबाय। औ जोङो माने जोङो बांसिन सुबुंफोरानो माने फरायनायाव गोसो होनांगौ बा सोलोंथाइनि बिथिंखौ जोङो
औ स म
मोजाङै फोरोंनांगौ आरोना ओमफ्राय माने फरायनायनिफ्रायसो जोङो बिजाबनिफ्रायथ' जोङो माखासे गियान बुथुमना थायो नङा होमबा औ -औ- जोङो जायखिजाया बिजाबाव जोङो फरा बिजाबाव माखासे जोङो फरायनो मोनो दे ए माहोनो सोर सुबुङा माबायदि जादोंमोन? आरो माबायदि फरायबाथाय मायाव जाहैयो आरो मा बा मा मा बिफो। बिफांनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायो। बा जोङो मा मानिफ्राय जोङो गियानखौ बांसिन बुथुमनो हायो जेरै क्रिमिस केमिस्ट्रि बा बाय'ल'जि मा माखासे बायदि बायदि बिजाबफोराव मानिफ्राय बांसिन बे बिजाबाव मा सोमोन्दो दं बा साइन्सआव मा मा साइन्स बिजाबाव मा मा बांसिनै जोङो फरायनो मोनो बा बेयाव मा मा गियानखौ जोङो बुथुमनो बांसिन मोनो जेरै- आर्टस नि बेलायावबो जोङो माख माखासे बांसिन। बि बेलेग माबाखौ फरायनो मोनो साइन्सआव बेलेग कमार्सआव बेलेग बिदिनो बायदि बायदि जोङो। फरायनायनि गेजेरजों माखासे मोनो आरोना।
औ -औ बे-फोरबायदिनो औ -अ-अ आङो बुंनो सानो जे ओ जों फरायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियान बुथुमनो हायो जेराव ओ जों डाइरेक्ट नुहुरखानाय खोथा मानो बुङोब्ला जों गोदो गोदाय जेब्ला जों जारिमिन जोंनि जारिमिनफोरा दिनै ओ गोबां गोमालांनाय बाथ्राफोरखौ बुङो ओ गोबां हारियानो गावआ जारिमिन थायो सोरहाबा नाथाय सोरहाबा थायाबो जानो हागौ जेराव ओ गोबां जारिमिनफोरानो लिरनानै गालां जादों। जायनि गेजेरजों मोनसे हारिहा ओ जारिमिन सोरजि जायो। जारिमिन सोर जि जायो होनना बुङोब्ला। फरायनायनि गेजेरजोंसो जेराव फरायनानै लिरनो रोंनायनि गेजेरजों औ मोनसे बिलाइनि गेजेरजों लिरनानै औ लिरनानै दोन जानायनि गेजेरजों जारिमिनफोरा सोरजि जायो आरो जेराव बेफोर जारिमिनफोरनि गेजेरजों दिनै मोनसे हारिहा ओ थि गसं थिनानै थानो हायो जेराव ओ गावनि मोनथाइ थामोनथाइफोरखौ आरो सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा गासैबो बिथिङावनो जा थांनानै थानायनि बिथिङावनो जा जायखिजाया मोनथाइनि सायावनो जा दिनै राङा राङारि मोनथायाइनि सायावनो जा दिनै ओ बुहुमाव गावनि हारिखौ गोग्गोमै गावनि मुंखौ ओ गसंथानो हानायाव आरो लोगोसे जौगालांनायाव ओ जाफुंसार जानो हायो जेराव ओ गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै दावगालांनायखौ नुनो मोनदों दिनै बिजाब फरायनायनि गेजेरजों गोबां ओ जोंनि लिरगिरिफोरा ओ गोदो गोदायनि खायसे थांनानै थानाय समाव जोंहाथ' दिनै ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय ओ आमेरिकाफोरनिफ्रायसो फैदोंमोन गिबियाव मानसिफोरा जोंनियाव ओ भारत बेफोरबादि बिदिनो हाबफैनाय समाव जेब्ला ओ बेफोर जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जि हाबफैदोंमोन बबेनिफ्राय बबेसिम थाफैदों बबे जायगानिफ्राय बबे जायगायाव थादोंमोन आरो गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि जिउ खुंबोदोंमोन बेफोरखौ जोङो ओ लिरनाय आरो फरायनाय नङाब्ला बेफोरखौ जों जारिमिननि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो मोननाय नङामोन बेफोरखौ जों दिनै मिथिनो मोनदों होनना बुङोब्ला जोङो ओ बेफोरबायदिनो लिरनानै दोननाय गोदो गोदायथ' जोंहा ओ जेबो लेखा गैयामोन जेराव जोंहा ओ थालिर बिलाइफोरावनो जोङो लिरनाय खौ नुनो मोनोमोन बेफोरबायदिनो जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों फरायबोनानै दिनै ओ बे थाखोसिम मोनफैनो हादों जेराव जोङो दा आदाया मायबा बुंबावगोन नामा बेनि
औ फंबाय नंगौ माने जों माखासे जोङो फरा बिजाननिफ्राय जोङो नों दानिसो बुंलांनाय बायदि नंगौ जोङो फरायनायनि गेजेरजों माखासे गियानखौ बुथुम बुथुमनो हायो बा जों मिथियो जों बेनिखायनो फराय थारनांगौ औ दाथ' गोबां फरा बिजाबाव गोदोनि बेबायदि माखासे गोदो माबायदिमोन दानि फरा बिजाबा सोलायबाय बांसिनानो अ दाबो दं आरो गोदोनिफ्राय माखासेफोरा एसे एसे सोलायबाय माखासे आपडेट जाबाय दा दा माने गोदान गोदाननि माने राव फरा बिजाबफोर लेसनफोरखौ सोदेरनाय जाबाय बेनोना फंबाय
औ औ औ सोदेरनाय जाबाय
माने जोङो फरायनायनि गेजेरजों जों माखासे गियानखौ बुथुमनो हामारो माबा बुंबावगोन नामा फंबाय एनिफ्राय
अ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा दिनै नोंगौ फरायनायखौ जोङो फरायथारनांगौ जोङो फरायनायनि गेजेरजों जेबां गोबां गियान बुथुमनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै फरायनाय होनना बुङोब्ला जोङो डाइरेक्ट जों मिथिखायो सोलोंथाइ मानो बुङोब्ला मानसिया जुदि जिउआव थांना थाब्ला मानसिया जिउआव जायखिजाया खामानिखौनो मावनो गोनां जायो आरो खामानिनि बेलायावल' नङा गोबां जोङो जिउआव जों मानसिफोरा माबायदिहाय ओ थांनानै थानो हायो जे सासे मानसिया गावनि जिउखौ माबायदिहाय गोजोनै लाखिनो हायो बा माबायदिहाय जोङो मोजाङै जिउखौ दैदेनलांनो हायो बा जों माबायदिहाय जौगालांनो हायो सासे मानसिया बेफोरबायदिनो जोङो गोबां सोलोंथाइफोरखौ ओरैनो मिथिंगानिफ्राय नङाब्लाबो जोङो बिजाबनिफ्राय फरायनानै जों सोलोंनानै लानांगौ बेफोरबायदिनो जोङो ओ सोलोंथाइफोरखौ ओ लानो नांगौ दा बेखिनिखौनो आं बुंनो होनना सानो आरो
दे फंबाय होमबा जाथ'सिगोन होमबा ना गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय आदा दे